हेलौ
नोंथाङा खोनादों ना आंनि माथोखौ? ओ नोंथाङा दस से ओ फ्रिफोर दं नामा?
औ फ्रिमोन नोंथां नै बिदिनो जाखानानै
ओ ओ खामानि सामानि गैथ'-गैथ'-गैथ'आ।
औ गैथ'आ नै
ओ नोंथां नाव माने मोनसे आङो ओ थांखि लानानै सोंनो सानदोंमोन आरो।
औ मा खोथायाव आरोना बेखौ खोन्थालाय
औ नोंथांङा जेनेबा जादों टपिकआनो मोसौ बोरमानि
उम
जों दाथ' न' ओ जों ओ जोंथ' दा गामिया रि मानसि जाबाय।
औ
औ जोंथ' दा मोसौ बोरमा अमा दाउ फिसियो।
ओं नांगौ।
औ दाथ' मा होनो दैज्लां बोथोरबो सफैदों गायनाय फुनाय।
उम।
दा नोंथाङा बे मो सबर माने एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा आंनो।
औ जेनेबा जों फिनायनि सुबिदायै आरो ना।
औ औ औ औ।
औ दा नोंथाङा सोंबाय जुदि आंबो एसे आंनि रोंगौथिखौ बुंनो सानदों
औ औ।
सुबिदा जायो होनबा जोंहा खेथि बारियाव जोङो मोसौखौ जों लाग्रोनांसै दा जों गायो फुयो ओं हावनाय जोङो नांगोल
नोंथांना एसे नेटा प्रब्लेम खोमालै नोंथां। खोनादोंना नोंथां। हेलौ।
औ खोनादों।
औ नोंथांना एसे नेटआ प्रब्लेम खोमादां।
अ' आं खोनादोंं माथ'।
मोजां खो औ मोजां खोनाफैयाखै माने।
अ' दा खोनाबाय।
औ खोनादों बुंलाय नोंथां।
औ दा खोथायानो जाहैबाय जोंथ' दा खेथियग मानसि जाहैबाय नालाय दा जों हालेवनाय समाव जों सब समाय टेक्टरथ' लानो हाया। हाया नङा होमबा। ट्रेक्टर जों भारा लानो हाया थाखा फैसानि खोथा थायो नङा होमबा नोंथां।
दा बेफोराव जोङो दासिम नांगोल मा बोनायफ्राव जोङो मोसौखौ जों हमनानै लानोसै मोसौजों जों नों नांगोल बोनो हायो आरो बेनि फारसे जों गांसोल'सो जाहोनांगौ जों आरो बेजोंनो फेदेरनायबो जालांखायो जों मोसौफोर खौहाय ना। दा जों बारि बुरियावहाय जों मोसौ बोरमा जों जेनेबा फियो होनदों नालाय फिनो
औ।
जोङो जेनेबा बेफोरनि जोङो
मोसौ बोरमा फिसियोब्ला ओमफ्राय खियो बेफोरो जोंनि हायाव हासारबो होयो नङा होमबा। दा जों गायनाय फुनायाव मोजांसिनबो जायो साबसिनबो जायो। औ ओमफ्रायो जेनेबा मोनसे समाव जों गोबां समस्या जायो नङा होमबा न'खरफोरावहाय सोरबा लोमजा गोन मागोन गोबां गिदिरैनो जों बेमार आजार जायो जोंफोरना बेवहाय थाखा फैसा गैयाबो जायो। दा जों बेफोरबायदि समावहाय जों समस्या गिदिर समावहाय जों बे मोसौ बोरमाफोरखौबो जोङो नांगौहाय फाननानै जोङो थाखाजों माबानानै जों ट्रिटमेन्टखौ लानो हायो।
बै एमारजेन्सि समफोरावहाय आरो आरो दंबावो जेने जेबा एगजामपोल मा होनोमोनलाय जोङो जिउ खुंनायावहाय जों थाखा फैसाबो हेफाजाब मोनो जों मोसौ बोरमानिफ्राय जेरै हमनानै ला जों मोसौ बोरमा जों बेफोरनिफ्राय जों गाइखेरबो मोना होमबा? जों बेफोर जों गाइखेर सेरनानै जोङो फाननानै जोङो माबानोबो हायो फाननानै जोंनि सानसे साननै नांगौफोरखौ जोङो मैगं-थाइगं बायनानै जानो हायो जोङो नङा होनबा‌ नोंथां?
औ औ
आरो नोंथाङाबा आरो मानसि मोनथिबावो नामा नोंथाङाबो।
आरो आंनि सोंनायानोथ' बेनोमोन माने जों मोसौ मोसाबो जों बुहुद फिसियो फिसिनाया दैज्लां बो थोरबो माने जों ओ नोंथां होननाय बायदिनो जोङो बेमार आजार जाबा जोङो फाननानै जोङो बेजों बेमारबो फोसाबनो हायो।
औ नंगौ।
जिबायदि बुंबाय नोंथाङा जेनेबा जोङो ओ थाखा फैसाबो जों गामियारि मानसि नालाय थाखा फैसाबो बुहुतनि प्रब्लेम जायो जों मोसौ जोंनो जों हालेवनो हायो गायनो हायो।
उम
जोंथ' गामियारि मानसि जाबाय नालाय थाखा फैसानि बुहुथ प्रब्लेम जायो औ।
उम औ आं बुंनो साननायानो बेनो आरोना दा जेनेबा जों मोसौ बोरमा फिसिनानै जोंहा मोसौ बोरमा फिसिनानै जों बे होन्दोंना जिवावहाय जेनेबा नोंथाङाथ' सोंदोंमोन नालाय। दा हमनानै ला जों फारामबो खेवनो हायो नङा होमबा। मोसौ बोरमा दानि जुगावथ' जों गोबां फाराम नुयोना जों ब्रयलारनि नुयो फाराम नाफोरनिबो नुयो दा बेवहाय जों मोसौ बोरमा आरो अमानिबो फार्म जों खेवनो हायो दा जों बिनि फाराम खेवोबा जोंहाय मोसौ बोरमाखौ जों गाइखेर सेरनानै जों बेखौबो एक्सट्रायै फाननो हायो आरो जों फिसा होनानै बेखौबो फेदेरनानै फाननो हायो बा जों गोरलैयावनो फानहरनानै जों मोनसे जेनेबा बेयावहाय जों ओम‌ गावनि जानो जानो आनथाखौ जोङोबरनबायनो हायो आरो बे फारामजों लोगोसे आरो जों हासारबो फाननो हायो लोगोसे बेजोंनो। गोबोर हासार ना।
औ औ जों माने जों बुहुद माने जों बे मोसौ औ जों सानो माने जेनेबा बे मोसौ मोसानि खिनायजों जोङो मैगं-थाइगंबो गायनो हायो जेनेबा ना नोंथां? बेफोरजोंबो जों बहुत फैसा मोनो ओ
नेचुरेल बुस्थु सार। मैगं-थाइगंआ मोजां जायो। औ दा जेनेबा जों दाथ' दानि जुगाव जों मैगं-थाइगं जानाया गोबां जों केमिकेल बुस्थुनिसो जायो। दा जों बेफोर मोसौ, बोरमानि जों हासारजों जों जायोब्ला जों गोबां जों गोबां जायो मानो होना बेफोर अर्गेनिक।
औ औ। औ औ।
ओम
जों दा नुनो दा बायदियाव जोङो नुनो मोनदों। औ जों दााबायदियाव नुदों। जोङो जोङो मा होनो जों मैगंफोर गायबाबो जों बुहुत दाथ' माहोनो। मुलि बुस्थु होनानैसो जानाय जायो।
औ नंगौ।
आरो औ जों जेनेबा जों मोसौ हास सारनि खिनायजों जोङो गायोबा जेनेबा बेमार आजारबो खम जायो। दानि जुगावथ' बुहुथ जोङो मुलि बुस थु जों होनाय नुजोबदों जोङो जेनेबा बेमार आजार बुहुद बांलांगासिनो दं। बेफोरनि खार'नावबो जों बे जेनेबा मा होन नो जों मोसौ मोसानि खिनायजों जोङो मैगं थाइगं गायोब्ला जों बुहुत मोजां आरो बेमारावबो जोङो भहुत बाससिगोन जेनेबा जों।
औ नंगौ आरो बे फिथाइ सामथायाबो गोबां मा होनो जाथाव जागोन। फ्रेस जाहैगोन माने ओम। ओम आरो बै जेब्ला जोङो माबागोन मैगं थाइगं गायख्लांनानै जों जेब्ला मा होनोमोनलाय फिथाइ सामथायाइखौ जों फानखांगोन होमबा जों बै जेब्ला जोबहैगोन ना बै सम जों जेब्ला बे मा होनोमोनलाय मैगं थाइगंनि बे जोबनाय बेफोरखौनो जों बेफोरखौनो आरो मोसौ मोसौ बोरमानो जाहोनानै जों बेफोरखौनो आरो फेदेरहैबावनो हायो। जोंहा बेयाव माने मोनसे साइकेल होनना बुङो आरोना बे सिस्टेमै जों सोलाय सालायनो हायो माने।
औ औ।
ओम।
जों बेफोरजोंबो जों बहुद खामानि होयो आरो बेफोर बुस्थुआबो जोंनो।
मानो होनबा दानि जुगावथ' जों सब समायै जों मा होनोमोनलाय हाथायाव जाय हाथायावसो बायनानै जायो नालाय दा बेफोरावथ' मुलि होनानै बायनायखौ जों जानायखौ जोंथ' मोनथिया बेयाव मुलि होन बा होआखै ना?
औ औ।
ओ ओंखायनो जों मा खालामनांगौ जोंथ' मोसौ बोरमा फिखायो नालाय होमबा जोङो बेयावनो जोंनि जानो आनथा मैगं आर मैगं थाइगंखौ जों गायदो जोंनिनो मोस सौबोरमा फिसिनाय दंखायो बेफोरनि खिफोरजोंनो जों हासार होदो। फेदेरदो बै मैगं थाइगं जों जानो हायो होमबा जोंनि थाखायनो बे मोजांबो जागोन।
औ ओ जोंनि देहा बदिफ्राबो जोंनि थाख खाय बुहुत ओ कमप्रेसफोराव माने मोजाङै थागोन आरो जेनेबा। जोंनि मोदोमफोरा औ।
खामानि मावगोन होनबा जोंहा मोदोमफ्राबो आरो बांसिन फिट थासिनगोन।
औ औ। दानि जुगाव जों बेफोरखौ नुनो थाङो आरो जेनेबा ना।
उम।
बेमार आजार बुहुद बांलांगासिनो दं बे जों मुलि बुसथु होनायखौ जानानै। आजिखालि जों मो नुनो नुनो थाङो जों मैगं थाइगंखौबो जोङो बायनानै लाबबा हरसेफोरल' थांनाय नुयो जोङो सेवनानै
औ सेवलां
मोनामो औ जोङो गोबोर गोबोर हासारनि जों मोसौ खिनायजों जोङो गायोबा जों साननै सानथाम थायो सप्तासेयानो थायो। अ होमबा मोजां बुसथुआ दाथ' जों नुनो थाङो जेनेबा जों मुलि बुसथु होनायखौ जायो नालाय दानि जुगावथ' बुहुत नुनो थांदों मे-ओ मेगन फावार फोराबो जों मुलि बुस्थुजों जानानै जोंनि मेगन फावारफ्राबो खमिलांगासिनो दं। खमायो आरो आयुवाबो दानि जुगाव बहुद खम नुदों आरो। सुततुर आसि बोसोर जोरनांगौ मानसिया सललिस थ्रिस बोसोरावनो जोङो
उम बेफोर गासिबो जोंनि जानाय बेफोर गासिबो जोंनि जानाय लोंनायनिसो सायावनो नोंथां
औ औ जोंनि जानाय लोंनायनि जोङो बेफोरखौ जोङो सेब बै जायोबा जों बहुत मोजां जायो आरो जेनेबा
औ नंगौ दा नोंथांजों आं हारत मोजां मोनदों मानो होनोबा जेब्ला जोंनि नोंथाङा आंनाव सोंनानै रायलायबाय नालाय दा जों बेफोरखौ रायलायाबा जों जेनेबा मोजाङै मोन मोनथिनायबो नङामोन जानांगौ जे मैगं थाइगं आरो मोसौ बोरमा जों मा कानेकसन दङ ना जायोब्ला माने जेनेबा हासार हुसारफोरनि सायाव रोंनानै उम
अ नोंसो औ औ नोंथां
दे होमबाना नोंथां
औ औ औ दे औ औ औ औ दे
सुवाद नों